औ नोंथां आङो नोंथांनो ओ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांनिफ्राय ओ सावस्रि जे थोनना जों देहाखौ माबोरै जोथोन लाखिनांगौ आरो जोङो माबायदि ओ खालामोबा माब बायदि जाहोनफोरनि थाखाय जोंनि देहाया माखासे गाज्रि जानायनि लामायाव बा जों माबायदि साखोन सिखोन थानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां। अ माने जोङो देहाखौहाय माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगौ ना।
औ नोंथां।
औ। आरो जोंनाथ' माने बेखौ बुंनो हायो जे जों माने जेब्लायबो ओ साखोन सिखोनै थानांगौ। मानो होनबा ओ साखोन सिखोन थानायनि गेजेरजोंबो माखासे ओ माने बिजानु माने ओ बेक्टेरियाफ्रा बेफोरो माने जोंनिफ्राय गोजान ओ जालाङो आरो ना माने जेसेबां नोङो लेथ्रायै थागोन एसेबां नोंनावहाय माने ओ गोबां गाज्रि गाज्रि मा होनो बारहावाफ्रा नाङो नालाय आरो माबा माबि ओ मा होनांगौ जाखो दैदेर दांदेर बेफोरावहाय गोबां ओ बेमारफोरा सनदेदनो माने ओ थाबैनो फैनो थाखाय थाखायहाय माने खाबु लायो आरोना माने ओ खाथि थिसिन जानानै फैयो आरोना। बे बेखायनो आं सानो माने ओ जेसेबां हायो माने साखोन सिखोन थानाया मोजां आरो बिदिनो ओ देहा हाखौ होनोबा जोंनाथ' देहायानो जोंनि दोहोन होननानै बुंनो हायो जोङो। ओ देहाया मोजाङै थाब्लासो नोङो गोजोननाय सान्थिखौ मोननो हायो आरोना आरो जुदि नोंथाङा देहा खौ मोजाङै लाखिनो हायोब्ला बेयो नोंथांनि दोहोन बायदि आरोना मोनसे।
दा बेबायदिनो ओ जुदि देहाखौहाय ओ मोजाङै लाखिनांगौबा ओ बियो गावबा गावनि सायावनो। माने ओ नोंथांनि देहाया नोंथांनि आखाइयावनो आरोना मोजां गाज्रि खालामनाय एबा मोजां गाज्रि जानाय बेफोरो नोंथांनि सायावसो आरो। दा नोंथाङा जुदि देहाखौ मोजाङै लाखिनोबा ओ नोंथाङा फुंफोराव बा बेलासिफोराव बिदिनो एक्सारसाइस खालामनो हा गोन माने गोख्रोङै लाखिनो थाखाय मानो होमबा
ओ जे जे जोङो जायै लोङै आरो बिदिनो आराम आराम थायोबा माने जोंनावहाय बेमारफोरा माने थाब ओ ओ जानो माने बिदि खाबु लायो आरो। आरोना देहायाव बेखायनो माखासे ओ गोख्रों माने ओ गोख्रोङैहाय जुदि नोंथाङा एक्सारसाइसबो खालामोबा जुदि ओ माखासे एक्सारसाइस नङाबाबो ओरैनो ओ नोंथाङा खामानिफोर मावोबा माने ओ नोंथांनि देहायाव बेफोर ओ सानाय सुनाय बा ओ गुबुन गुबु गुबुन बेमारफोरा आरो जानो हाया आरोना माने खम जायो। आरो बिनि अनगायै जानाय लोंनायजोंबो जोङो देहायावहाय गोबां रोखोमनि बिदिनो बेमार आजारफोरखौ फैनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ रासायनारिक हासार होनाय मैगंफोरखौ जोङो बाजारफोरनिफ्रायहाय बायन जानो जानायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय खौ नुनो मोनो आरोना मानसिनि देहायाव बा जोंनि देहायाव। बेखायनो आं सा सानो माने बेफोरनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय ओ जोङो माने बे ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि जे जों थानाय जायगायावनो जोंनि बारि बागानावनो माने गायनानै लायोबा मोजां आं सानो आरोना हानायमानि माने बा ओ बेफोर बाय दि मैगं थाइगं सानफ्रोमबो जोङो माने जोंनि जानायखौ जायो। आरो जोंनि जा नाय आदरखौ नांगौ जानानै फैयो बेखायनो ओ माने हानाय मानि औ जोङो जोंनि जानो आन्था मैगंखौहाय माने जोङो गावनि बारि बा गाननिफ्रायनो ओ जेन' जानो हायो आरोना जेन' बैफोरबायदि रा सायनारि होनाय हासार होनायफोरखौ जेन' जोङो माने ओ जायालासेनो थानो हायो। जेन जोंनि देहाफोरावहाय जेन' न अ जेबो बेमार आजारा जेन' स - ओ सन सन्देरैबायदि बा जानो खाबु मोनै बायदि आरो ना अबेबा अबेबा मैगं एबा फिथाइफोर खौ जायोबा माने बिदिबो खर' सानाय मानाय बे बाय लगे लगे बिदि जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना जोंनि ओ जोंखौनो माने जोंनि मेगनावनो। दा बेनि अनगायै
मोनो जेन बा देहाफोरखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ। आरो हानायमानि ओ ओरैनो थाया लासेनो माने जेसेबां नोङो आरामै थागोन माने एसेबां ओ माने जोंनावहाय बेमार आजारफोरा साग्लोबनो खाबु मोनो आरोना। बेखायनो ओ एसे मा होनो ओ ओ खामानिफोर मावनांगौ आरो बिदिनो ओ जोङो माने साखोन सिखोनै थानांगौ आरो जानाय लोंनायावबो जोङो ओ नोजोर होनानै माने थाल लानायनै ओ जानांगौ आरो ना। ओ नङाब्ला ओ देहाया जोंनि देहाया माने ओ ओ गोबां लोरबाङआवहाय लाङो आरोना। दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथां एसे
औ नोंथां औ सावस्रि जोथोन होननानै बुङोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो जोंनि बा जोंनि देहाखौ जोङो जोथोन लानाय नङा होमबा नोंथां। ओ बेयाव जोङो माखासे बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो नाजानाय आरो जोङो माखासे मोजां मोजां जाग्रा आदार जानाय बा माखासे गाज्रि मुवा गाज्रि आदारफोरखौ जोङो नेवसिनाय आरो बेबायदिनो जोङो मा? बेमार आजार जायोबा जोंङो बेबायदिनो मोजां डक्टरफोरनाव नायजानाय। ना बेफोरनो जाहैबाय जोंहा सावस्रि जोथोन नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोङो गिबियाव गुदि होननानै बुङोबा जोङो जोंनि आदारावनो जोंहा ओ सावस्रिनि जोंहा गा ज्रि जानायनि गोहोमा थायो। जेरैहायनाखि जोङो माखासे जामुंफोरखौ जोङो सानफ्रामबो जायो। बिनि गेजेरावनो जोङो मा माखासे ओ मोजां मो जां जामुंफोर जायोबा जोंनि देहाया जोंहा मा जायो गोग्गोयै थायो। आरो बेबायदिनो जोंनि जाग्रा आदारफोरखौ जेनेबा जोङो बबेबा समाव खोबनो बावनाय मानाय ना? बिदिनो खोबालासे दोननाय जामुंखौ जायिया मोजां आरो मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव जोङो खोबा लासे जामुंफोरखौ दोनोबा बेयाव ओ माखासे थाम्फै बायदिसिना आरो गुबुन गुबुन माखासे जिउसाफोरा बा बेयाव खिदेर हासुदेर खालामलाङो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बेमार जानायनि सुबिदाया फैयो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि सावस्रि जोथोननि जोथोननि बागै सावरायोबा जोङो मा जामुंफोरखौ रैखा खालामनो एबा जामुंफोरखौ मोजाङै दोननाय बा जोङो जामुंफोरखौनि सायावबो जोङो सावरायनो गोनां जायो। मानो होननानै बुङोबा जोंहा माखासे ओ बेमार आजारफोरा जोङो जामु जानायनि सायाव सायावबो जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे गोबाव दोननाय बा सेवनाय बेसादफोरखौ जोङो जानो थानो नाङा बेफोरनिफ्राय जोंनि देहायाव जोंहा गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो आरोबाव साल ओ हाबावो जे जोङो सावस्रि जोथोन होननानै बुङोबा जोंनि देहाखौ जोथोन लानाय आरो नांगौसेबांल' आदार जानाय बा नांनायनि बार आ आदार जानो नाङा बेनि सायाव जोङो सावरायनो हायो जेरैहाय सासे सुबुङा ओ ना बेदरखौ जोङो ओ जोबोद गोथाव मोनोना बिदि होननानै गोबांथार जायोब्ला बियो गोबाव सम जाबाय थायोबा बिनि देहायाव माबा मोनसे जोंहा गोहोम गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो जायनि जाहोनाव जोङो आ थिखालाव बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे सानफोरखौ जोङो बेदर जायालासे थानाय बे बेयो जाहैबाय मोजां हुदा मानो होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो बाराय लायै बाराय जोंहा बेदर जायै हुदाया जोंहा जोबोद मोजां मानो होननानै बुङोबा जोङो मा। माबेबा समफोराव जोङो सानफ्रामबो बेदरखौ जानो नागिरो बिदि नङाबा नङा होमबा नों थां माखासे बाराय मा माना खालामनानै लानाय बारायफोर थायोबा जोंहा बे समफोराव जोंहा सानसे साननै जायोआनो जों नि थाखाय ओ जोबोद मा मुलाम्फा नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जामु जानायफोरनिफ्राय जोंनि देहानि मेजेमफोरा बारायो आरो। जोंनि नांनायनि बारा जोंनि देहाया मा जायो। ओ गट जाबोयो नालाय बेनिखायनो जोङो नांनायनि बारा जामुं जानायाबो मोजां नङा आरो आरो बेबायदिनो जोङो ओ मा खासे आथिखालाव जोङो नुनो मोनो माखासे उन्दै गथ'फोरना मा जायो किडनि बा लेबारफोरा गाज्रि जायो आरोना बेनि गुबै जाहोना जोंहा मोनसे बे बेनिफ्राय जायो जेन' जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय सासे उन्दै गथ'आ सानफ्रामबो मेथाइजोंनो थायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो साफा दिनै मोनजाबाय गाबोन मोन जाबाय सानफ्रोमबो बेबायदिनो फसायसालिआव थांनाय ओ टिउसनाव थांनाय लामाजों थाबायलांनाय आथिखालावथ' जोंहा गामि गामि बा सै नालाय दखाननि सेरजों थांबानोथ' मेथाइ बिनाय बेफोरबायदि मेथाइ जाय जायै जायै जानानै जोङो माखासे जामु आदार जेरै ओंखाम बायदिसिनाफोरखौ जानो जाफांला आरो थिग बेबायदिनो मा जाबाय बिसोर मेथाइ जायै जायैनो बिसोरनि मा हजोमथोर हजोम गोहोआबो खमायलांबाय आरो बेबायदिनो बिसिरनाव गेस थिग जालांनो हमबाय बेबायदिनो बिसोरनि ओ देहानि गाज्रि जालाङो आरो बेबायदिनो जोङो बै माखासे सिपस बा जोङो माखासे बेफोरबायदिखौ जोङो जानायनि बे गोजानाव थायोबा बा खम खालामनो हायोबा जोबोद मोजां आरो। बेबायदिनो सावस्रि जोथोन होननानै बुङोबा जोङो जानायजों लोगोसे जोङो बेखौबो मख'नो हायो जेन' जोङो माखासे एखमबा जों ङो साफ्रोमबो मानसिया लोमजाया बे नङा जोङो माब्लाबा समाव लोमजाखाथारगोन नङाबा बा बेमार आजार जागोन अब्ला बै सम समाव जोङो मा जोंनि देहाखौ जोथोन लानो फाहामथाय लां बेथ' जोङो मा बेखौ नोजोर बोनै बा जोंङो सोरखारि माखासे माखासे मा देहा फाहामसालिफोर गोबां दंसै बैफोराव थांनानै मोजां डक्टरफोरनो जोङो गावनि देहाखौ खिन्थानानो सोलों बेबायदिनो गोरोबनाय मुलिखौ जानो नांगौ जेनबा मिथिया हसिया फार्मासिफोराव थांनानै जोङो साना हौवा नायबिजिरा गारा मुलिफोर जानाया जोंहा मोजां नङा आरो बेफोरो देहानि गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागोन नङा हबा नोंथां बेनोसै आरो नोंथां आंनि फोरमायनाया औ
औ नंगौ औ नोंथांनिफ्राय गोबां औ औ औ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां ओ नों थांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय जों बेहायनो फोजोबथनोसै नोंथां। गोजोन्थों नोंथां
थां थाबाय